औ नोंथां हेल' नोंथां
खोनादोंदा नोंथां?
गाव खोनादों माने नेटनि प्रब्लेमाव दानजालांनाय जादों।
आतसा
औ दा आलु गायनाया औ। आलु गायनायाव थाहैदोंमोनना जोंनिया बे आलुखौ जोङो दुफु दुफु गायनानै मा हालौवखांनानै सिरि बोनानै जोङो गायनाय जायो आरो जेनेबा आलुखौ जोङो बोरि सांग्रां जायगायाव जोङो गायनाय जायो आरो।
औ
बे आलुखौ जोङो बालासिया हायाव गायनाय जाबाय‌। बेनिफ्राय बेयाव गुरै हायाव बालासिया हा नालाय ओंखायनो बे बालासिया हायाव बेदरा बांसिन थाङो आरो। आजिखालि बे जुगाव जोङो आलु आबाद मावनानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो दिनै बिगासे बिगानै गायनानै जोङो रांखावरि आरजिनो हायो आरो दानि जुगाव आरो आलु गायनानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो।
उ बे आलुखौ जोङो गासिबो माबाजोंनो जोङो जानो हायो। आलुखौ जोङो बिगुरै औ बिगुरैबो ओंख्रि जानो हायो। लाब्रा साब्रा जेरावबो होदेरनानै जोङो बे आलुखौ जानो हायो।
औ दा आलुआ जेरै गुफुर गोजा ओमफ्र माबाफोर बेदे कालारनि थाबावो नामा?
बे बेलेग खाालारनिथ बिदि नङा गुफुर आरो गोजा बेखौ नुयो बेनिफ्राय फाटनाय होननाया आरो इसे एसे गुदुं गुदुं एसे सिस्टेम जायो आरो।
आतसा आसा
औ खायसे फुरथि आलु आरो जानायाव साबसिन गोथाव मोनजायो आरो।
औ आ आबो गायखांबाय आलुखौ गायनाया न'आवनो आंनो खुद माने गावनो गायनानै आङो बोखांदों थांनाय बोसोरावहाय दा आं गायनाया जाहैबाय आलुआ मा आलु होनोमोन बेखौ ओरै माने हो जौ गायग्रा बांसिन आलु आरो बेयो आं नामखौ बावबाय मा नाम होनोमोन।
अ
जलदर ना मा होनो बुस्थु जलदर जलदर औ खोब मोजां आरो बे आलुा आं गायनानै खद माने मिथिबाय ए आं जेरैबायदि नोंथाङा दानि बुंलांदोंमोन बेबायदिनो मोजां बे बालासि जा हामोन नालाय बेवहाय आङो गायदोंमोन। बेनिफ्राय बुंलांनाय बायदिनो बिदि नांगोलजोंहाय लाइन बोनानै गाय नानै हा खोबनानैहाय मोजाङै गायनानै बिदिनो मुलिफोरखौ आं सिगाङाव होनाय जायाखै जेनेबा हालेवनायाव होनाय जायाखै। ओ उनावहाय होनाय जादों आरो माने जेनेबा गाजा खिलिखांनायनि उनाव नङा होमबा जेब्ला बिलाइ गांनै गांथाम जायो अब्लानिफ्राय बे आलुखौ जोङो मेसें बोथोराव गायनाय जायो नङा होमबा?
औ औ
मेसें बोथोरावथ बुहुद माने खुवा खुयोना। खुवा एबा निहिर होननानै जे बुङो बे नि गिरजों माने आलुआ बिराद माने जौखौनो हाया हाया माने केक्सा जानाय बायदि जै औ ब्लाइ नाङो औ दा बेनि थाखाय ओाय गोबां माने साननै बा सानथाम माब्लाबा नों सानसेयावबो होनांगौ जानो हागौ। बेबायदि माने रासायनारि माबा बैग्यानिकनि माबा मुलि जोङो बाहायनानै औ सारबाय थानो गोनां जायो आरो माने। स्प्रे खालामनानै मुलि बे माबायावनो बिलाइ बिलाइयावनो
औ
बे दैजों लगायनानै मुलिखौ ओमफ्राय सि
औ
जायो नङाबा माने बुहुद माने राननानै थैलांनो नागिरो बे खुवानि खारनाव आरो। निहिर सिरिनायनि खारनाव।
औ
दा बेनि उनाव मोजां जायोब्ला ओ हासार एसे सारना होबाय उनावहाय बेनिफ्राय हायोबा जुदि हाया मोजांब्ला अब्ला जोङो माने बै गोजौ गोजौ जेब्लानोाखि हमनानै ला एक फुट जेनेबा एक फुटथ' नाङा हमना ला आधा फुटसोनि जुदि जख' हालुवा जुदि जौबायब्ला
औ
जोङो बेबस्था दङब्ला माने खनसेसो दैखौ जोङो सोनानै होनो हायो आरो।
औ नोंथां
माने दैया खिन्थु राननाय जानांगोन आरो थांनायनि उनाव बे थाबाय थायोब्ला औ औ ख खोनायाथ' खोबाय जेनेबा अब्लाबो माने राननाय जानांगोन आरो दैया जुदि दै होखांनानै जुदि थाबाय थायोबा जे लेब लेब थायोबा माने सि सेवनो नागिरो माने बुस्थुया
औ औ नोंथां
जोङो दैखौ मानि थाखाय होयो दै होयोब्ला जोंहा माने हाया एसे गुरै जायोना हा गुरै जायोब्ला बै बेदराहाय जेब्ला बेदर थांगोन ना बै समाव होनाय जायो नालाय गदर फिसा फिसा जायोब्ला नों होनो हायोब्ला हा गुरै जानायजों बे बेदरा बांसिन ओ माने देरनो चान्स मोनो आरो
औ बेदर बेदर थांनायावबो सुबिदा होयो
औ औ बेदर थांनायावबो सुबिदा होयो मानो होनोब्ला बांसिन जोङो दंफां लाइफां बिफां लाइफां होन गासिबो बांसिन माने एसे एनैबाबो दैखौ नांथारगौ आरो
औ नोंथां
बेनिखायनो दै होनो नांगौ एसे हायोब्ला बै समाव आरो
औ औ
दा बेनि उनाव ओ हमनानै ला बेखौ मास जोङो गायोब्ला मथा मथि नभेम्बर डिसेम्बरफ्राव गायहैनाय औ दि डिसेम्बरनि इसे सिगां गायो मानो होनोबा जेनेबा खुवा बांसिन मोनहैनाय जोना ओरै जानुवारि फेब्रुवारि बे बेफोरबायदि समाव बेनि सिगांहायनो आलुखौ माने गायनाय जायो आरो हमना ला नभेम्बर डिसेम्बर बे गेजेराव औ औ औ बे समाव गायनाय जायो आरो बे समाव गायोब्ला माने फसलखौ आलु बेदरखौ मोजांसिन मोनो आरो
औ औ नोंथां
औ दा जानायावथ' जोङो आलुखौ औ बांसिन गासिबो ओंख्रियावनो माने मिलायो होनजायो आरोना गासिबजोंबो माने लगायनानै जाजायो बेदरानो होन बबेबा बेलेग मैगं थाइगङानो होन नङा होमबा
औ औ नोंथां
गासिबजोंबो माने मिलायनानै जाजायो आरो बेनिखायनो आलुवा जोंनियाव ओंख्रि जानायाव बिराद माने गोनांथार मोनसे बिफाव लायो होनजागोन आरो
औ औ
औ
उम आलुखौ बाथोन सिफ्लेनाबो जानो हायो लाब्रा जानो हायो सावनानैबो जानो हायो बिदिनो अनेकथा रोखोम रोखोमनि जोङो बानायनानै जानो हायो आरो
औ नोंथां औ
औ
आरो दानिया औ मा होनो फास्ट फुड जे थायोना माबाफ्राव टाउनफ्राव
औ औ
बेफोरावबो माने बै ओ स्प्रिं जे मोनसे मा होनो बेखौ आलु निजे बानायो स्प्रें स्प्रिं रल ना मा होनो बे आङो स्पाइरेल स्पाइरेल होनो खोमा औ औ औ
उम
बेखौबो ओ दाना बिदिनो फास फुडफ्रावबो मोनजासै मस्ला मस्लि होनानै बानायसै आलु सब जायो औ बेनि उन उनाव आरो मोनसे दंबावो ओ आलुखौ बिदिनो ओ जेनेबा हमनानै ला सिथा सिथा आसिजों समान समान हानानैहाय
औ
ड्राय फ्राइ बायदि बानायनानै मोजां मस्ला होनानै जाहोयो माने ओमफ्राय
औ आरो चिप्सफोरबो बानायनो हाबाय
औ चिप्सफोरबो बानायनो हायो औ
बिदिनो गोबां रोखोमनि मावनानै जानो हायो आरो
औ औ
आरो लोगोसे जुदि मोजाङै जुदि ओ फसलखौ बानायनो हायोबा आलुखौ आलुनिफ्रायबो नोङो ओ इनकाम मोनगोन जेनेबा फाननानैहाय
औ औ
ओम फाननानैहाय नोङो न'खरनि एसे एनै रांखावरिफोर नांगौ जानायखौ ओ सुंस' सुथ'नो हानाय जायो आरो औ औ
इस बिदिनो जोङो आलुखौथ' ओ मास मोननै मोनथामनि उनावनो जोङो ओ बेदर बखौ बुरनानै फाननो हायो आरो ओम बेगरखौ फाननो हाहैनाय जायो आरो दा आरो दा हाजो जायगायाव बांसिन बे आलु आबादा बांसिन जायो नङा हबा नोंथां
औ नोंथां औ।
औ बिदिनो जोङो आलु आबादखौ जोङो बिगासे बिगानै बिगाथाम गाहाम गायनो हायो बेजोंनो जोङो ओरैनो थास्लायस्लाय बिजोंनो गोबां रां खामायनानै जोङो मोजां मानसि जालांनो हायो आरो नोंथां
औ नोंथां औ नंगौ रां आरजिनो हाय आरोना
औ औ औ
आ
बिदिनो ओंखायनो जोङो बेफोर खेथिखौ मावनानै जोङो जेब्लाबो समखौ दै दैथायहरनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ दा आलुआ ओरैनो ओ बाजारावहाय ओ नोंसिनिथिंजाय माने ओ मा दामाव बायनानै मोनजायो एबा फाननो हा यो?
औ दा बर्थ'मान जोंनियाव औ जोंनियाव दा सलिनाय आलुनि दामा जाहैबाय ओ केजिसेयाव आलु लायै आलु फिसा आरो गिदिर बे फिसा फिसा गिदिर आलुखौ नायनानैबो दाम ओ बेसेनखौ लानाय जायो आरो अबेबा फिसा आलुख से केजियाव जि रांबो जानो हागौ खायसे आलुआ गिदिरबा नैजि रांबो जानो हागौ आरो बिदि
आसा आसा औ माने आलुनि
आलुनि गिदिर फिसा औ औ देरथायखौ लानानै बेसेन जायो आरो
औ
औ बिदिनो होनबा नोंथां टाइमाबबो एसे जाबाय नामा नोंथां
औ नोंथां
औ दा होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां नोंथांजों ओ बिदि सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय।
गोजोन्थों।
उम।